औ
हेलौ खोनादों खोनादोंना
औ खोन्दों नोङिखो
अह
आंङो नेट
दे बिदिब्ला बे समाव जोङो जोंनि बर‌ हारिया मा मावनानै जायो बा माबोरै रां आरजिनानै गावनि नखरखौ खुङो बिनि सोमोन्दै बे समाव जोङो सावरायनि खोनादोंना नोंथाङा खोन्दों औ दिनै जोङो बुंनो हायो जोंनि बर समाजा बा जोंनि बर सुबुंफोरा माबादि मावनानै नखर खुङो बा नखर बेङो होननानै बुङोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो बर नखरफोराव जोङो नायोब्ला नुनो हायो साफ्रोमनिबो नखरावहाय ओ बेबायदि गय बिफांफोर जोङो नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे से माखासे थालिर बिफ बिफांफोर आरो जेब्ला जोङो नायनो थाङो बो बोसोराव जुदि बागाना गिदिरबा बोसोराव गय बिफां बेबायदि गय फिथाइफोर फानगासेयावनो गोबां बेबायदि लाख लाख बेबायदि रांफोर आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जेरैहाय ओ जुदि एसे ओ नै थाम बिगासोबा नै लाख बा थाम लाख बेफोरबायदि ओ गय फिथाइ फाननानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे गोबांनि नखर खराव बेबायदि थालिर बिफांफोर दोङो आरो बे थालिरखौ जोङो बबेबा मोनसे दानावलबा बबेबा मोनसे बोथोरावल मोननाय बेबायदि नङा बेखौ जोंहा जिहेथु टुवेल्भ बा जिनै दान दोङो बे जिनै दानाव जोङो गासै दानावबो जोङो बोथोर गैयालासेनो बे थालिर फिथाइखौ जोङो मोनबाय थानो हायो आरो बेफोरखौ जोङो फाननो हायो जेरैहाय ओ मोजांथार फिथाइब्ला दांसेयावनो थामजौ ब्रैजौ बा बाजौहालागि बेबायदि राङाव जोङो थालिर दांसेखौ जोङो फाननो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नुनो मोनबावो जोंनि बर नखरफोरा दिनै गोबांथार बेबायदि साहा आबादफोर खालामनानै गावनि नखर खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै गोरान हाफोर थानायफोरहा बेबायदि गोबांथार बेबायदि साहा बिलाइफोर गायनानै रांखावरि ओ आरजिनायाव बा गावनि नखरखौ बेंनायाव गोबां बेबायदि हेफाजाब जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोना जायफोरा साहा आबाद खालामो बिथांमोना गावसोरल साहा आबाद खालाम खालामनानै थायाखै गावसोर साहा आबाद खालामनायजों लोगोसे गुबुनफोर जायफोरा खामला हाजिरा मावनानै जायो बेफोर बिसोरनोबो खाबु होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजों गोबां रांफोर खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोबाव जोङो मोननो हाबावो जोंनि बर सुबुंफोरा गोबाङा दायोथ लबर आबादफोर बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबांथार लबर आबाद खालामनानै बो दिनै गाव गावनि नखरखौ ओ खुंबाय थादों आरो गोबांथार बेबायदि रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव नोंथाङा बे समाव नोंथांनि साननाय बादि बुंनो सानोब्ला बे समाव बुंनो हागोन
थ आंबो ओ बर हारिनि जिउ खुंनायनि बागै आंबो ओ बुंनो सान्दों नोंथांनि बुंनाय बादि नो जों आरोबाव नायबावनो हा हायो बर हारियाहाय जेरै बिफां लाइफां गायनायनि अनगा फिथाइ सामथाइ फाननायनि अनगा अनगायैबो जोंनि बर हारिया ओ ओ दाउ अमा फिसिनानै मोसौ बोरमाफोर फिसिनानै जोंनि नखरफोरा ओ बोरमा अमाफोरखौ फाननानै जोंफोरो नखरखौ खुंनायखौबो नुदों आरो जोंङो बेबायदिनो उम माइ गायनानै बा सोरनिबा नखराव बिदिनो ओ जेनेबा माइ गायखांनायनि उनाव खामला हानानै बा माइ हानानै जानाय बिदि जों नुदों आरो जोंफोरो ओ नायबावनो हायो जे ओ दखनाफोर जिफोर दानानै बा बबेबा मोनसे मोजां ओ जेरै इन्दि फालिफोरखौ दानानै जोंङो ओ फालांगि खालामनायखौ नुदों सोरबा सासेया दाग्रा जादों बा सोरबा सासे महिलाया बायग्रा जादों आरो बेबायदिनो जोंङो बे इन्दि फालिखौ बनायनो थाखाय सोरबा आइजोआ एम्फौ फिसियो आरो लाथा एम्फौ फिसि फिसिखांनायनि उनाव बे फिथोबखौ थावख्रि लुनायफोरबो जों नुनो मोनो आरो ओ बिनि उनाव आरो ओ बे थावख्रि लुखांनायनि उनाव बे खुन्दुंखौ माखासे समाव सोरबाया फाननो थाखाय लुयो माखासे समाव सोरबाया गावनो गावनि आखाइजों दानानै
उम
माने ओ बिजनेस खामनो ओ बानायनायखौ जों नुनो मोन्नाय जादों आरो आरो नायोब्ला जों नुबावगोन ओ सोरबा आइजो बा सोरबा सिख्ला फोरा फरायनायजों लोगोसेनो काटिंसफोर सोलोंनानै। काटिंसफोर ओ खामानिफोर मावदों जेरै मेसिनफोराव ओ फिसा फिसा ड्रेसफोरखौ बनायनानै जेरै ब्लाउसफोरखौ डिजाइन खालामनानै बा फालिफोरखौ डिजाइन खालामनानै द' दखनाखौ डिजाइन खालामनानै बेबायदि डिजाइननि हिसाबहैनो बिथांमोना काटिंसफोराव फैसा खामायदों। बिदिनो जिबन खुंदों सिख्लाफ्राबो आरो सेंग्राफोरनि फारसेहै जोंङो नायोब्ला नुनो मोनो। ओ जायफोरा जेरै ग्रुप बानायनानै सोरबा दसजोनफोर सोरबा आदजोनफोर बिदिनो ग्रुप बानायनानै सोरबा बे बिनो क्रेसार क्रेसार मिल ओ बनायदों सोरबाया अन्थाइ बुख्रुबग्रा मेचिनफोरखौ बनायदों सोरबायाबा ओ बालि खुरग्रा बिदि मु मेचिनफोरखौ बनायदों आरो ब़फां हा हाख्लायग्रा मेसिनफोरखो लानानै बिदि खामानि मावनायखो नुनो मोनदों। फरायनायजों लोगोसेनो औ इनि उनाव जोंङो माने औ
थारैनो सैथो आरो दिनै जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा बेफोर गासैखौ मावनानै दिनै गावनि न'खरखौ बेंबोनायखौ जोंङो नुनो मो दों जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा बेबायदि गावनि न'खरखौ बेंनो बा रां खामायनो थाखै गोबां सुबुङा गो आबाद मावनायनि अनगायै बा बिफां लाइफां बा माबा मोनसे बेफार फालांगि खामनायनि अनगायै जे रैहाय दाउ अमा फिसिनानै रां खावरि खामायदों होननानै नोंथाङा बुंबाय। नंगौ नोंथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनाया थारैनो सैथो दिनै जोंङो अमा फिसिनानैबो गोबांथार बेबायदि रांफोर खामायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। दानि जुगावहाय गो बांङा अमानि फार्म खुलिदों बोरमानि फार्म खुलिदों। आरो दाउफोरनि फार्मफोर खुलिनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। जेब्ला जोंङो मासे अमा फिसियो जोंङो बेयाव मोननो हायो। जों अमाखौ ओ बुन्दा एबा खासिबो जोंङो फि सिनो हायो बेजोंनो लोगोसे जोंङो बिमा बो खालामनो हायो जेब्ला जोङो बुन्दा बा खासि बेबादि फिसियो बेखौ जोंङो स्नि बा दाइन दानसो जोंङो फिसियोब्लानो ओ जिनै रोजा बा जिबा रोजासो जोंङो रां खामायनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जेब्ला जोङो अमाखौ बिमा खालामगोन बिमा खालामोब्ला ओ अमा बिमा मासेया मासेयावनो बेबायदि जिनै ता बा जिबा ता सो बेबायदिनो अम अमा फिसा फोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे अमा फिसाफोरा जुदि बेसां जिबा आरो जिनैतासो मोनोब्ला दिनै मासे अमायाव जुदि दाम थायोब्ला बा रोजा द'रोजा रांनि जोङो फाननो हायो आरो बेफोरबायदि फाननानै जोङो गोबां थार रां आरजिनो हायो आरो अमाया मा जायो होननानै बुङोब्ला जिहेथु जों बर' हारिया आबाद मावनानै जाग्रा माइ खेथि खालामनानै जाग्रा बे माइनिफ्रायनो ओंखारनाय गुन्दैखौ अमानो होनानै आरो गुन्दैजों लोगोसे मा खासे हाग्रानिफ्राय मोननाय थास'फोरखौ रुनानै जोङो गुन्दैजों लगायना अमानो होनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो थालिरफोर बा माखासे मैगं जायखौ मानसिया जाजाथावना नङा बेफोरखौ जोङो रुनानै बा लगायनानै जोङो अमानो होनो हा यो आरो बेबायदि जोङो अमाखौ बेबायदि फिसिनो हायो आरो जेब्ला जोङो बोरमा फिसियो बोरमाया मबेबा बोसोराव बेबायदि खननै बेबायदि फिसा जोनोम होनो हायो। मासे बोरमायाव माब्लाबा माथाम फि सा मोननो हायो मा ब्लाबा मानै आरो माब्लाबा मासे। जेब्ला जोङो बोरमाखौ फिसियो बेनिफ्राय मोननाय फिसाफोरखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो। आरो बोरमा मासेयाव फानोब्ला जोङो मोननो हायो ओ जि नै नैरोजा थामरोजा आरो बेबायदिनो गोबां रांफोर जोङो मोननो हायो फाननानै। आरो बोरमाया मा जायो होननानै बुङोब्ला बिनो जोङो जेबो बेबादि रां खावरि खरसे खालामनानै बेबादि जोङो जाहोनांगौ जायो जेरैहाय ओ गां सोफोर हाग्राफोर बिफां लाइफांनि बिलाइफोर बेखौनो जानानै बोरमाखौ जोङो जाहोनानै फिसिनो हायो। आरो जोङो दाउ फोर लानानैबो जोङो न'खरखौ जोङो खुंलांनो हायो जेरैहाय दाउ बिमा मासेया ओ बेबायदि गोबां फिसा खांग्राब्रा जिथा जिनैथासो बेबायदि फिसाफोर होयोब्ला बेखौ फाननानैबो जोङो गोबांथार रांफोर आरजिनो हायो। दिनै जोङो सावरायनायनि। गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय जों बर' हारिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै रां आरजिनानै गुबुन गुबुन रोखोमै गावनि हानाय बायदि बेब'स्थाखौ खालामना लानानैहाय दिनै गावनि न'खरखौ खुंबाय थादों। गावनि न'खरखौ बेंबाय थाथो बें बेंबाय थादों। गावनि गथ' गथाइफोरखौ फरायहोनायाव गोबांथार हेफाजाब जादों आरो बेबायदिनो गाव गावनि गथ'फोरखौ ओ मोजां लेखा फरा होनानै गेदेर गोलाव बेबायदि जाहोदों सिगाङाव जेरैबायदि आंखालाव दोङोमोन बांद्राय लेखा फरा फरायनाय गैयामोन रांखावरिनि आं खालाव बेबायदि सुबिदाफोरखौ लानो रोङामोन नाथाय दानि जुगाव जोंनि बिमा बिफाफोरा गोबांथार बेबायदिनो रांखावरि आरजिनायनि लामाफोर दिहुननानै लान रोंबाय जायनि थाखाय गावनि गेदेर गावनि गथ'फोरखौ गेदेर गोलाव बा गोजौ लेबेल फारसे बेबायदि आवगाय होनायाव गोबांथार जोंनि आइ आफामोना बेबायदि खाबुफोरखौ होनो हादों। दा अब्ला जोङो जोंनि बे बर' समाजनि मा मावनानै जायो बा माबोरै गावनि न'खरखौ बेङो बा माबायदिहै रांखावरि आरजियो बिनि सोमोन्दै नोंथांजों लोगोसे गोबां थार सावरायनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला बे समाव जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोन थनोसै गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम।
अखा